औ दान माबोरै दङ औ
आंबो मोजाङैनो दं नोंथाङालाय माबोरै दं औ दा जोङो सावरायनो सानदों ओ दानाय लुनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
लुनायनि बागैथ जोङो फोरमायनो हागोन एसे ओ दानाय लुनाया जोंनि दोरोङारि समनि फ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि दानाय लुनाया दा आथिखालावबो सोलिगासिनो दङ जोंनि बे दानाय लुनाया दानाय लुनाय होनोब्ला जोंनि गाननाय जोमनायखौ ओ जोङो दानाय जायो। बेफोरखौनो बुङो दानाय लुनाय औ नोंगौ दानाय लुनाया ओरैनो जोङो माबायदि दानाय जायो जेनबा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथा
औ फोरमायनो हागौ दानाय लुनाय होनोब्ला थ बहुत रोखोम दानाय लुनाय दङ जोंनि हारियावल' नङा गुबुन हारियावबो दानिया जोङो ओ साल साल खु थायाव अ होनानै ओ खुन्दुंखौ थोन होनानै सालखुन्थायाव होनानै दायो आरो दानाथ' मेसेनफोरजोंसो दानाय जायो। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मेसेनफोरजों दानायखो
औ नोंथां दानि ओ दानि मुगायाव थ' आथिखालाव जोङो दानाय लुनायखौ गोनोखो खारि आगसुं खानानै बेजों दानाय जायो गोदोनि समाव जोंनि गोनो खोआरि समाव ओ दोरोङारि समाव जों खुन्थाजों दानाय जायो मोन ओ दोरोङारि समाव था साल खुन्थाजों दानायाव जोङो गोबां सम लायोमोन दानाय समाव जोङो सानसेयावनो गोबां दानो हायामोन नाथाय दा आथिखाल समाव गोनोखोआरि आ गजु ओंखारनानै जों बेजों दानाय जायो मानोना गोनोखोआरि आगजुजों गोबां खम समनि गेजेरावनो गोबां जि जोङो दानो हायो। बेनि थाखाय जोङो औ बेखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथाङा औ नों थांङा ओरैनो सिखौ माबायदि ओ सोंनानै बा दानाय जायो बे खौ एसे
आंथ' नोंथां ओरैबायदि आंथ' दानो मोनफेराखै थेवब्लाबो आं फोरमायनानै होनोसै जेनेबा जों फार्स्टआवनो खुन्दुंखौ थुनग्रोनानै ला नांगौ
औ नोंथां
उनाव जोङो खुन्दुंखौ सों सोंनानै लानांग ओरै लामा फारसेथिं ओफाय आरो जोङो मा ओ
औ सोंनानै जोङो
औ सोंनानै जोङो औ नो खननानै लाग्रोनांगौ नोंथाङा नोंथाङा दख'ना थावसिनि बाग गै इसे फोरमायना हानो हागोन ना?
औ नोंथां जोङो दख'ना थावसिखौ औ दख'ना थावसि खौ जोङो ओ हाबा बा खेराइ मोसानाय बा फुजा होनायाव जों बाहायनाय जायो दख ना थावसिखौ जोंनि बर'न से गुदि दख'ना होननानै बुंनाय जायो बे दख'ना थावसिखौ। दख'ना थावसिनि गाब बा गोजा जायो। बे ओ औ बे दख'ना गोदजाखो गोजाखौ जोङो जेब्ला हाथा सु गोदानखौ हाथा खुरनो होनाय जायो बे समाव जोङो गानहोनाय जायो हिनजाव गोदानखौ आरो जेब्ला जोङो फुजा होयो बे समावबो जोङो दख'ना थावसिखौ बाहायनाय जायो। ओ औ नंगौ। जि दानायाव जोङो बाहायनाय आगजुफोरा मा मा एसे फोरमायनो हागोन नामा नों? थाङा
आं थ' बेफोरखौ बारा मोनथिया नोंथां।
औ औ नोंथां।
थाङा हायोब्ला इसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां जि दानायावथ' जोङो ओ गिबियावनो सालखौ बाहायनाय जायो।
औ नंगौ।
बेनि उनाव जोङो रासो बाहायनाय जायो। लोगोसे बेवहाय गान्दि बाहायो। आरो आगर एरनो थाखाय जोङो बालेबखौ बाहायनाय जायो लोगोसे नो खननो थाखाय गनस्रि बा गनखौ बाहायनाय जायो जोङो। जायखौ जों गनस्रि होननानै बुङो। ओ बेवहाय जो औ नोंगौ आरो ओ जेब्ला जोङो आथिं गोहो दोरोङारि समनिफ्रायथ' दाबोने जोङो आथिंजों गानानैस दाबोयो नालाय बे आथिंजों दा गानायखौ जोङो हख्ला होननानै बुंनाय जायो। आरो औ आरो मुख माखु बाहायनाय जायो। औ खुन्दुं थुनो थाखाय मा मायाव थुनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा? मायाव थुनाय जायो नोंथाङा एसे बुंलाय।
औ नोंथां खुन्दुंखौसो जोङो बबिनेबा
औ औ नोंथां जोङो सोरखि याव सोर खियाव लानानै जोङो बबिनाव थुननाय जायो नङा होमबा जेन्थेरजों नोंथां औ बे सोरखिखौ जोङो मा माजों जेनेबा दंफांजोंबो बानायनो हायो ना? औवाजोंल' बानायनो हायो एसे बुंलाय।
दंफांजोंबो बानायनो हायो औवा
औ औ मोननैजोंबो बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां। ओरैनो औ दख'ना फोरा जोंना मा मा दख'ना दङ ओरैनि जोंना जोंनि
जोंनाथ' दानाथ' आगोलथ' मख दख'ना थावसि दंमोन दा थ' गोबां गोबां मिचिनफोरदो दानाय दङ मास्रासनि दङ माथ थानि दङ नोंथाङाथ' मिथिखा जानां
औ औ। माथाखौ जोङो ओ माबायदि जेनेबा माथायाव जोङो माइदि होनाय जाया होमबा नोंथां। एसे ओ खुदुङा गोरा जानायनि बास ओ स्रां स्रां गाननो मोजां मोननायनि जोङो मायदि होनाय बे मायदिखौ जों माबायदि होयो बा माबायदि खालामनाय जायो मिथिगौ नामा नों था
औ नो थां जोङो फार्स्टावनो ओंखामखौ गेफे खामग्रोनांगौ दै होनानो ओमफाय आरो खुन्दुंखौ सोम खुन्दुंखौ सोमनानै दोननांगौ औ नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगो
इ द'ख'नायाद सोन गाननाय दख'नाया जेरै अग्रं द ना होननानै बुंनाय जायो जिग
औ नंगौ।
आदोन बुंनाय जायो बि लांगोन दख'ना आरो अग्रंखौ माबायदि गाननाय जायो जेनेबा एसे फोरमायलाय नोंथां।
आंथ' नोनि बागै बारा मिथिया नोंथां। नोंथाङा हायोब्ला एसे फोरमायनाहो।
जोङो सानिफ्राय गाननाय जायो ख्लोबनो जोङो सोनानैल' लानाय जायो सोनानै गाननाय जायो ओरैनो आरो लांग्राखौ जोङो फाननानै गाननाय जायो आरो नोंथा।
थारैनो नांगौ नोंथाङा आं मोनसे सों नो
औ नोंथां दे औ।
औ औ ओ जोंनि बर'नि जेनेबा एरनाय बिबारनि दख'नाफोराव नामफोरफोरखो नों थाङा बुंनो हागोन नामा? दे होमबाल फोरमायना हो
दख'नानि नामफोरा थ' दा आथिखालाव गोबां ओंखारनो नुनो मोनदों आथिखालाव नुनायफोराथ' बिदिनो बिबार दख'ना दङ महर दख दख'ना दङ आरो बि बिदिनो गोबां दख'ना ओंखार गासिनो दासान्दि
औ नंगौ
औ
नोंथांनाव आं मोनसे औ नंगौ औ आगोलनि जुगा साबसिन आगोलनि दानाय लुनाया साबसिन मोना दानि दानाय लुनाया साबसिन नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
जोंनि ओ दोरोङारि समावथ' दानाय लुनाया साबसिन होननानै बुंजायो ओ दानियाथ' जोंना दानाय लुनाया एसे बारा मोजां जानो नागिरा दोरोङारि समाव दानायफोरा जोंनि ओ बर' आइजो जोफोरा गावबा गावनि न'आवनो ओ खुन्दुंखौ फिथोबनिफ्राय खु खुन्दुं दिहुननानै जोङो खुन्दुं लुनानै जिखौ दानाय जायोमोन न'आवनो गावनि आखाइजोंनो बेनिखायनो जोंनि दानायफोरा औ जोंनि दानायफ्रा जोबोद जायोमोन आरो नोंथां ओमफ्राय दानि आथिखालावथ' आथिखालावथ' जोङो गोनोखोआरि आगसु बाहायनानै सि दानाय जायो नालाइ बेनिखायनो जोंनि दानायफोरा ओ खम समनि गेजेरावनो गो बां सि दानो हायो। ओ नाथाय बिनि जि फोरा मोजां जानो नागिरा आरो नोंथां बिदिनो नोंथाङा ओ आगरफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा जेन'बा मा मा आगर दोङो ओ दोरोङारि सि जोंनि आबै आबौमोना मा मा आगर एरोमोन बेखौ
औ नोंथां फोरमायनांगौ औ नोंथां बर'नि आखाइजों एरनाय होनब्लाथ' फारौ मोख्रेब दाउसा मोख्रेब हाजो आगर बेफोरबायदिमोन आरो नोंथां नोंथाङा हायोबाय एसे फोरमायना होदो गोलावैनो
औ नोंथां जोंनि दोरोङारि समावथ' गोबां आगर दंमोन जोंनि आबै आबौमोना जोंनि ओ आबै आबौमोना बा आजै आजौ मोना हाजो हालानि हाजो हालानि महरखौ नायनानै गोसो गोसोआव लाखिनानै बेखौ एरखांनाय जायोमोन लोगोसे आगरा बोग्रि बिबार आगर दङ हांसो आफा आगर दङ औ फारौ मेगन आगर दङ लोगोसे जोंनि अख्रां सायाव बेरलांनाय दाउखौ नुनानै जोंनि आजै आजौ बा आबै आबौमोना गोसोआव लानानै बेखौ जियाव एरखाङोमोन बेफोर आगरखौ औ बे फोर आगर खौ एरनानै जोंनि जिफोरखौ समायना रमायना खालामोमोन बेफोर गिदिर गिदिर आगर एरनानै ओ दाउराइ आगरफोरखौबो जोबोद गिदिर गिदिर एरनानै समायना खालामोमोन जिफोरखौ आथिखालाव बेफोरखौ नुनो मोननाय नङा
औ नंगौ
नोंथां जोंङो दख'ना थावसिखौ माबायदि बानायदोंमोन बेखौ फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां जों दख'ना थावसिखौथ' बिदिनो खुन्दुं थुननानै खुन्दुं सोनानै दानाय जायो आरो नोंथां नोंथां बिदिब्ला जोङो जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे सम जाब्ला जेब्ला फन हरगोन दे औ